अ हेल'।
औ हेल'
नोंथाङा बेस्ट नामा?
अ अब्ला नोंथांजों ओ फंनैसो खोथा सरायनो सानदोंमोन आङो।
अ जागोन दे जागोन।
उम नोंथाङाथ' मिथिखायो दानि जुगावहाय रां गैयाब्ला जेबो जाया होननानै। अब्ला दिनै बेनि बागैनो एसे सावरायनो सानदोंमोन आङो।
औ जागोन दे। हागोन सावरायनो। औ नोंथाङा जागायग्रोन नामा अ जागोन दे। रां होनना बुङोब्लाथ' जोङो दिनैनि मुगायाव जोङो बुंनो हायो माने गोबां बिदिनो माने रां गैयाब्लाानो जों मोनसे खामानिखौ बेबायदि मावनो हायिबायदि जालांबाय आरो जोङो रांखौ दांगौ मोनसे फिसा खामानि मोनसे फिसा बुस्थु बायनोब्लाबो। जोनो रांखौ नांगौ जायो आरो रां गैयाब्लानो माने जेबो जाया आरो गोदोनि मुगायाव बा जोंङो। माबा मोनसे बुस्थु नांगौ जायोब्ला जों बेखौ बबेबा बुस्थु जों सोलायनाय बेफोरबायदिखौ नुयो। योमोन आरो गोदोनि समाव
बेबायदि जारिमिनाव जों फरायनो मोनो बेबायदि फैसानि बे बेफोरबायदि एसेबां बिदि सोलियामोन आरो आरो फैसाबोथ' गैयामोन गोदो नाथाय बुस्थु जों बुस्थुनो बिदिनो माने सोलायला सोलायसे बिदि खामोमोन आरो गोदोनि समाव नाथाय दानि समावथ' फैसा ओंखारबाय आरो फैसाजोंनो गासैबो जाजोब बो फैसा रानो मान
गासैखौबो माने बायनो हायो आरो माने न' न' बां गारि गुरा ओ एनखि माने बेफोरबायदि सनमान रेसपेक्टफोरखौबो फैसा दोङो टेम्परारि बायनो हायो आरो दानि मुगायाव जों बेख खौ बुंनो हायो आरो लोगोसे दिनै जोङो बे फैसा थायानो एभ्रिथिं नालाय माने मानि इस एभ्रिथिं होनना बुंदों दा बेनो जागासिनो दा बेनिखायनो गोबां गोबां मानसिफोरा माने बेखौनो अननानै बेखौनो सिगाङाव दोननानै माने गोबां गाज्रि खामानिफोरखौबो मावो आरो फैसा एसे एनै मोननो थाखा य बै बा गोबां मोननो थाखै बिदि गोसोम मानि बेफोरबायदि दिहुननायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो गोबाङा बिदिनो गाज्रि खामानिफोरखौ मावो आरो लोगोसे बे गाज्रि खामानि मावनानै मोननाय रांखौ माने गोबाङा माने बिदिनो गुफुर मानिसिम सोलायहैयो आरो बि ब्लेक मानिनि फ्राय वाइट मानि बेफोर प्रसेसखौबो जोङो नुनो मोनो आरो गोबां बिज नेस गोदोर गोदोरफोरा बेबायदि खालामो। आरो लोगोसे दिनै जोङो माने ओ बे रांखौ माने बाहायनो रोङाखै आरो गोबाङा माने नाथाय रां दों माने गोबां बिदिनो बाहायजादों। एसे एनै रांनि थाखायनो जों गावखौ गथायनानै होदों जेनेबोला गुबुन खामानि बेबायदिफोराव माने जों बेसेन होआखै आरो बेफोरबायदि खौबो जों नुनो मोनो जों रां गावखौनो माने बांसिन देरसिन खालामनानै गावनि जिउफोरखौ जोङो माने दान होदों। बेफोरबायदिबो नुनो मोनो आरो
उम
दा नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन
औ नंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों ‌।
मानो होनबा दानि जुगावथ' जोंबो मिथिखायो उम फैसानि उन उन खारो बयबो औ
आरो जोङो फैसा नङाबानो जेबो खामानि जालिया
जालिय दानि जुगाव फैसायानो माने मेइन रल मानसिनि लाइ फाव जेरै जोङो न'निफ्राय ससे ओंखारब्लानो फैसा नांगौ जायो दानि या गारि मटरानो होन गाखोनाय
बा जानाय लोंनायानो होन फारफ्रोमनिफांबाबो फ्रोमनिथिंफ्रायबो माने फैसा गैयाबानो जेबो जाला होननानै
नानै औ बयबो माने मिथियो बेखायनो जोङो
बयबो फैसानि उनु होसोयो फैसा खामायनोनो बयबो बायदि रो खोमनि खामानि मावो।
मावो औ औ गावखौ खस्थ' होनानैबाबो गावखौ खस्थ' खालामनानैबाबो माने फैसा खामायनो नागिरो बयबो। औ
आरो फैसाखौ नाङा नङा नांगौ होननानै बयबो मोनथिखायो। मानो होनबा
दा नोंनि जानाय लोंनायानो जा
बा बायदिसिना बुस्थु बायनाय मुवा-बेसाद बायनाय।
लोगोसे जोङो
ओ गावनि सावस्रिखौ मोजाङै ला खिनाय बा देहा फाहाम
देहा फाहामसालिफोराव थांनाय बेसोरावबो माने फैसा नङाबानो जाला औ औ बेखायनो माने फैसायानो मेइन होननानै बयबो सानो आरो
आरो आंबो सानो
नंगौ थारैनो माने फैसारा गासिबावबो माने नांगौ आरो फैसानि भेलुआ गोबां बांगासिनो दं आरो फैसानि भेलुआ बांगासिनो
औ मानसिफोराबो फैसाखौनो बांसिन माने बयबो भेलु होसिनो बेखायनो बेनो मेन जानानै दङ दायो।
औ आरो बे नङाबानो रावबो सोलिनो हायै जालांबाय दानि जुगावहाय। औ बेखायनो बयबो दायो फैसा नांगौ आरो। औ नंगौ
दानि जुगाव माने फैसा नांगौ बेबादिनो आरो नोंथाङा बेबायदि गावबाय बुहुद माने बेबायदि आरजिफोरनाय बेबायदि एक्सपेरियेन्स दं नामा? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन।
औ फैसा आरजिनाय होनबा-
फैसा आरजिनाय होनब्लाथ' आङो
दङ दंनाया माने
गथ'फोरखौ लानानै
बिदिनो माने गावनि नांगौखौ सुफुंनाय। ओ बेफोरबायदि मानो होनबा दानि जुगावथ' गावबा-गावनि नांगौखौ गावबा-गावनो सुफुंना लानांगोन फैसा खामायनो होनबाबो गाव-
गावबा-गावनो माबा मोनसेबाबो मावनांगोन। औ
माने आजादियै मालायनिफ्राय फैनाय बा ओ फैसाया
फैसाया ओरैनो हारसिंङैनो फैखागोन। उम उम
बिदिथ' जाला नालाय
बेखायनो फिसा-फिसा खामानिबाबो मावनो गोनां जासै दानिया। औ
गावखौ सुंथानो थाखाय। नङा होमबा? नोंथाङा माबाफोर मावो माने नोंथाङाबो माबाफोर
माबाफोर खोनथानो हागोन नामा?
औ नंगौ ओ नोंथाङा जेरै बुंनाय बादि बिदिनो माने दायोथ' माने गावगायनि जि इनकाम खालामनाय बिदि गावगायानो माने बिदि एसे एनै खामानि मावनानै सोलिगासिनो आरो दा माने बेबायदिथ' न'निफ्राय बेबायदि रांखावरि बिदि लानायबो माने जायाखैनो आरो फ्राय बिदिनो आरो मोजां बो मोनदों गाव गाय जेब्ला दिहुनो ना आरो जि गावगाय दिहुननानै जि रां मोनो। बेखौ माने रंजानाय मोनो आरो बिनि रंजानाय एक्सपेरियेन्सा माने आलादा आरो आरो लोगोसे माने बेबायदिनो आरो गाननाय-जोमनाय जि बायनो हायो जानाय-लोंनाय माने गाव गावनि आरजिनायखौ फैसादों बिदि खालामोब्ला गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनो आरो। आरो लोगोसे बिदि गावनि बिमा बिफाखौबो न'खरनि मानसिफोरखौबो एसे हेफाजाब होनाय जायो बेबायदि आरो आरो लोगोसे हायोब्ला गावनि बिमा बिफाफोरनोबो एसे माने गावनि ओ दिहुनन्नायनिफ्राय एसे माने जों गाननाय जोमनायफोर होनो हायोब्ला बिसोरो गोजोननाय मोनो होननानै आं सानो आरो एसेबां नङाबाबो। एसे हेफाजाब होनो हायोब्ला बिसोरो आं गोबां गोजोन होननानै सानो आरो आरो लोगोसे माने होनो हायाब्लाबो बेफोरबायदि जे मावनानै सोलिगासिनो। नों गावहाय हारसिं बेफोरखौ माने मिथिब्ला माने बिसोरो मोजां मोनो आरो आं बिदि होननानै सानो।
औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों माने दायो जि सोलिगासिनो जोंनि लाइफआव बा जोंनो मा नांगौ। जों माबायदियै सोलिदों जोंनि नांगौखौ बोरै सुफुंना लादों।
बेफोरनो मेन नङा होमबा लाइफआव।
औ
आरो जेब्ला गाव मावनानै रां खामायनानै गावखौ सुंथानो हायो। अब्ला माने लाइफआवहाय गोजोननाया बांसिन मोजांसिन जायो बा बांसिन मोजांसिन मोनो।
औ माने गाव गायनि सधिनता थायो आरो
औ औ गावनि सधिनथा बा गावनि उदांस्रिया माने गावनि आखयावनो थायो होननानै बुंजासिगोन। मानो होनबा मालायनाव सोनारनानै सोलिनायनिफ्राय माने गाव इन्दिपेेनडेन्टलि सोलिनाया साबसिन मोजां जायो नङा होमबा।
औ नंगौ।
उम
आरो गाव गाय बेबायदि दिहुननानै माने सोलिबोला माने फैसानि भेलुखौबो बांसिन मोनथियो आरो जिहेथु गावहाय खस्थ' खालामनानै मोननाय फैसाखो जे बेसेबां खस्थ'। खस्थ' खालामनांगौ जादों बे फैसाखौ मोननो माने बेनि भेलुखौ मिन्थियो आरो ना। नाथाय सोरनिफ्रायबा न'खरनि ओमफ्रायबा ओरैनो मोनबाय थाबोला जेनेबोला बिनि भेलुखौ माने इसेबां माने औ मोनदाङा आरो मोनथिया।
जेरै गुबुननिखौ मोनबा माने गोसो बायदि गारो ओमफ्राय जेब्ला गाव खामायो अब्लासो माने गथि गथि बाहायनो रोंनाय जायो।
औ नंगौ
मानो माने फैसानि पेलु
आनि बेलखौ मिथिबो मोजां मानो होना बिनि थाखाय बयबो मावसोमो मा होनोमबा। नंगौ नंगौ। औ होनब्ला नोंथांखौनो दिनै बे बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय जोबोर औ औ गोजोननाय थाबाय आंनिफ्रायबो औ दे गोजोनथों